नोंथां
औ ओ नोंथां आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन हागोन नोंथां।
ओ बिदिब्ला नोंथां ओ जोङो बरनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै। सै नामा नोंथां?
अ जागोन जागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो एसे बरनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै। ओ दानाय लुनाय होनोब्लाथ नोंथां ओ जोंना बरफोरा गोदोनिफ्रायनो सि दानानै मोजां मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा ओ गोदोनिफ्रायनो आथिखालावबो जोंहा गोबां सुबुङानो जि दानानै ओ बेबायदिनो गावबा गावनि जिउखौ खुंबोगासिनो दङ नोंथां ओ नोंथां बेबायदिनो जोंहा जि दानायाव ओ गोनांथि जानाय बा गोनांथार ओ गोनांथार गिबियावनो गोनांथार ओ जन्थ्रआनो जादों जोंना ओ खुन्दुं नांगौ जायो नोंथां गिबियावनो ओ खुन्दुंखौ नोंथां ओ आथिखालनि सुबुंफोरा जोङो गोबां ओं बेबायदिनो खुन्दुंखौ जोङो इजि बा गोबां खसावनो मोननो हायो आरोना नोंथां बेबायदिनो नों थां गोदो गोदायनि सुबुंफोराथ जोंहा खुन्दुंखौ ओ बेबायदिनो जोंहा गोबां ओ मिथिंगानिफ्रायसो लानानै खुन्दुं बानायनायखौ जों नुनो मोनोमोन नोंथां। ओ बेबायदिनो नोंथां गोदोनि सम सुबुंफोरा ओ बेबायदिनो मिथिंगानिफ्राय लानानै जेरै जोंना हाजो आगर बो ग्रि बिबार फारौ मेगन बेफोरबायदि आगरफोरखौ ओ जि जियाव एरखांनानै गोबां जि खौ समायना खालामनानै गाननायखौ जोंङो नुयोमोन आरो नोंथां ओ बेबाय दिनो नोंथां ओ आथिखालनि सुबुंफोराबो गोबां बेबायदिनो गावबा गाव ओ जि दानानै गावबा गावनि ओ जि जिखौ दानानै बेबायदिनो गोबां समायना समायना आगर एरखांनानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथाङा आथि खालावबो ओ नोंथां बेबायदिनो जोङो दानाय ओ जि दानायाव जोंहा बेबायदिनो गोबां नांगौ जानाय आगजु होननानै बुङोब्ला जों बुंनांगोन जे ओ बेबायदिनो माखु जथर आरो ओ बेबायदिनो जोंहा ओ साल साल आरो बेबायदिनो ओ ओ बेबायदि बेबायदिनो जोंहा बेखौ ओ गोबां बेबायदिनो गोबां जन्थ्रफोर दोङो आरोना नोंथां थां जि दानायाव बाहायनाय बेफोरबायदिखौ जोंनो नांगौ जायो। आरो आथिखालनि सुबुंफोरा ओ गोबां सुबुंखौनो नुनो मोनो जे नोंथां आथिखालाव ओ गोबां सुबुङानो मेसिनजों सो जि दानायखौ जोंङो नुनो मोनो नोंथां। मानो होननानै बुंब्ला नोंथां आथिखालाव जोंहा बेबायदिनो सोलोंथाइ गोनां जाजोबाय नालाय नोंथां दानि सुबुंफोरा बेबायदिनो गोबां जोंना टेक क्नलजियाबो जौ गाबाय नालाय बेनिखायनो नोंथां आथिखालाव गोबां सुबुङानो जि खौ जोङो मिेचनजोंसो जा दानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदि बिदिनो नोंथां ओ आथिखालाव जोंहा जि दानायनि मुङाव मोनसे जायगा खौ जों मख'नो हायो जे ओ ओ बेनो जाहैबाय जोंना खुवाल खुसि होननानै मोनथिनाय जायो। ओ बे खुवालखु खुसियाव जोंना गोबां बर' सुबुंफोरानो बा बर' आयजोफोरा गोबां जि दानानै गावबा गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसाद बा गावबा गावनि न'खरनि आंखालखौ जोङो सुफुंनो हानायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां ओ जोंहा बे कवालकुसियाव जोंहा गोबां रोखोमनि जि दानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै जोंना मासट्रास पलिस्टार बेफोरबायदि गोबां खुन्दुंनि जि दानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां नाथाय नोंथाङा आथिखालाव गोबां सुबुङानो बेबायदिनो गावबा गावनो ओ बेबायदि जि दानाय जि दाग्रा खुलिनानै गोबां ब्रेननि जि दा ब्रेननि जि फाननाय खौ जोङो नुनो मोनो आथिखालाव नोंथां बेबायदिनो गावबा गावनि मोनसे ब्रेन्ड नाम होनानै जोङो गोबां जि दख'ना फाननायखौ नुनो मोनो आरो बिसोरो गोबां मुलाम्फा खालामनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो नोंथां जोंना ओ आथिखालाव जो जोंनि दख'ना बा दख'ना गामसाफोरा गोबां दाम गोसा जाबाय नोंथां आथिखालाव बेबायदिनो दाम गोसा जाबाबो आथिखालनि सुबुं फोरा बायनानै जों गाननायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेबायदिनो नोंथां आथिखालाव जोंहा मेसिनजों जि दानानै गोबां गोबां रोखोमनि जि दानानै जोङो बेखौ खम समनि गेजेरावनो जि दानानै गोबां ओ फाननायखौ बा ओ गोबां बेसेनाव फाननायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां आथिखालाव
औ
बेबायदिनो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो गोबां जोंनि ओ जों गोबां जोंनि ओनसोलावबो बर' आइजोफोरा जि दानानै गावबा गावनि नांगौ जानाय बेसादफोरखौ फाननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जोंङो जोंनि खाथिनि हा थाइ बाजार बा गलाफोराव फान्नायनि अनगायैबो जोंहा बेबायदिनो गारि मथ टरजों थांनानै जोङो टाउन सहराव ओ बे दख'नाफोरखौ फाननानै गोबां मुलाम फा मोननायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
ओ बेबायदिनो जि दानाय जि दानायाव जोंहा गोबां ओ बेबायदिनो जि दानायनि गेजेरजोंबो जोंनि गावबा गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो ओ बुथुमनानै लानो हायो आरोना नोंथां। ओ नोंथां बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जोंनि ओनसोल खालाव आर'नाइ जिखौ जोङो गोबां दानायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां। ओ आर'नाइ होनोब्ला थ' जोंना गोबां ओ सुबुङानो जोंखौ सिनायखायो नङा होमब्ला जायखौ जोङो बर' होननानै सिनाय थि मोननाय जायो नोंथां ओ बे आर'नाइ जोंहा गोबां गोबां खामानियावबो बाहायनाय जायो जेरै जोंना गोबां आलासि सिबिनाय, मान बेबायदिनो गोबां सोरबाफोर सुबुङा जोंनिया गोबां नाम्बार लानानै उथ्रिसार जानो हादोंब्ला बेखौ जोङो बे आर'नाइजोंनो बरायनाय जायो आरोना नोंथां, बेबायदिनो जोङो आर'नाइखौ ओ गोबां खामानियावबो बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो आर'नाइ आर'नाइया मोनसे बर'नि सिनायथि होननानै बयबो मिथियो आरोना नोंथां। नाथाय आथिखालाव नों थां बे आर'नाइखौ जोंहा गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो लानायखौ खौ जोङो नुनो मोन्दों नोंथां बेबायदिनो लानानै जोंनि बे बर'नि आर'नाइखौ खौ लानानै बिसोरो जोंनि हारिनि हारिनि ओ सिनायथिखौ ओ ओ बेबायदिनो खोमानो नाजादों आरो नोंथां गुबुन हारिनि सुबुंफोरा आथिखालाव बेबायदिनो जों लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथां ओ जि दानानैबो गावबा गावनि नांगौ जानाय बेसादफोरखौ सुफुंनो हायो आरो ना नोंथां। ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो नोंथाङा दानाय लुनायनि सोमोन्दै मा बेबायदिनो गोबां ओ दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे ओ फोरमायनानै होदो नोंथां।
अ नोंथां जोंनाथ' दा दानाय लुनायथ' नोंथां जोंनि गामियाव ओ ओनसोलाव गोदो गोदायनिफ्राय दाबोदो जोंनि आबै आबुय आबैमोनानो दानाय लुनाय होनोब्ला जोंनि दानाय लुनाय जोंनि दख'ना जा आर'नाइ जा बे गासिबो आथिखालाव जि आइ टेक मोनजोब्बाय बेफोरो जोंनि बर' हारिनि आंगो सि सिनायथि मोनसे सिनायथि मोनबाय बेखौ
औ औ नंगौ नोंथां।
बेदिनो दानाय लुनाय होनब्ला जो गोदोथ' जोंनि जोंनि आइजोफोरा नोंथा नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादनि फ्रायनो बेखो दानानै ओ दा दायोमोन आरो जोंनि बर'फ्रा। जेनेबा जोङो इन्दि एम्फौनिफ्रायनो जों खुन्दुं दिहुनोमोन गोदो
औ औ नोंगौ।
इन्दि एम्फौ फिसिनानै आरो एम्फौ ला ओ एम्फौ लाथा बेफोरनिखो फिनानै बेफोरनि फिसोबनिफ्राय जोङो खुन्दुं बानायदोंमोन। आरो बेफोरबायदिनो बायदिसिना बिफांनि बिगुर बिगुरखो दैयाव सोमनानै गाब गाहोयोमोन खुन्दुङाव जोङो गोमो गोथां गोजा बेफोरबायदि गाब गा होनानै जोङो आखु एबा जथराव जथरफोराव जों बेफोरखो खुन्दुंफोरखो मा खालामोमोन मोनसे मोनसे खालामनानै खुन्दुंखो मोजाङै माबा खालामनानै जोङो बे हिसानसालियाव जोङो बेखो मा खामोमोन ओ मा मा बुङो बेखौ हिसानसालियाव दायोमोन आरो बायदिसिना बायदिसिना गाबनि दख'ना अ आरो बिदिनो माखासे आगर एरोमोन। नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदियै हाजो आगर बिदिनो फारौ मेगन ओ बेफोरबायदिनो जिखौ जि नुयो मिथिंगानि सावगारिखौनो जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरबायदि सावगार दायो लुयोमोन आरो जेरै जोंनि आर'नायइावबो मा नुनो मोनो हाजो हाजोखौ नुनो मोनो ना ज आर'नायाव हाजोनि सावगारिखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो ज आर'नाइफोरखौ माखासे गाबाव दायो। गोम गोथां गो जागाबाव बिदिनो आरो जोंनि गावसोरनि दख'ना फास्रा उल जिखौ दानायजों लोगोसे हौवाफोरनि थाखाय गामसाबो दायोमोन।
औ नंगौ नोंथां।
ओ गामसा दाना होयोमोन आर'नाइ दानो होयोमोन। आरो बेफोरखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्राय गानबोदों। दानानै लुनानै बेफोरखौनो आरो गुबुननिफ्राय बायनो गोनां जायाखैमोन आरो जोंनि बुंनाव आरो दाथ' आथिखालाव बे दानाय लुनायाथ' गासैबो बर' न'खरावनो हिसानसालिखौ नुखायो। आरो जोंनि हिसानसालिबोथ' औवा मिथिंगानि बेसादनिफ्राय बानायनाय बेबो औवा आरिदो औवा बिफां बेफोरनिफ्रायनो जोंनो बानायनो हायो बेखौ न'आवनो बेफोरफोरखौो जोङो। नाथाय आथिखालाव फाय फायै आथिखालाव मिेसिन ओखारबाय बे बिगियानारि मुगायाव माखासे हि दानाय मेचिन ओखारबाय। बे मेचिनाव दा बयनिबो न'खराव बे मेचिनखौ नुनो मोनो आरो आरो मिेशनाव दायो बेफोर हिफोरखौ नाथाय आरो आथिखालाव मोनसे हामा जादों बे खुन्दुं खुन्दुङा जि इन्दि इन्दि खुन्दुंनि दख'ना जा गामसाफोरा जोबोर गाननो मोजां जायोमोन।
औ औ
आथिखालाव माबानि बेफोरफोरखौ खुन्दुंजों दाना होायो। गाननो मोजां जाया एसे गोलोमदै नांबानो माबा जालाङो मोजां नङा। बेफोरबायदिखौ आथिखालाव दा दानायखौ नुयो। आरो
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि जि दानानै गोबां सुबुं फोर जिउ खुंगासिनो दङ नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
अ दं दं नोंथां जोंनिथिंथ' बिदिनो माखासे उइभिं खुलिदों उइभिं खुलिनानै मा खालाम। आरो न'आवनो माखासे हिनजावफोरा लोगो नांनानै बेफोरबायदिनो माखासे दख'नाफोरनि अर्दार लायो लांगा दख'नाफोर माबा बेफोरबायदि दख'नाफोर गामसाफोरफोरखौ गावनो। न'आव दानानै बेखौनो फानदो आरो न'खरखौ फिसा फिसौखौ सालायदो। न' बां मा खालामदों बेफोरनो सोलिबायदों आरो गोबां उइबिंफोरावबो दाबाय दाबाय लुबाय दं गामिफ्राव फिसा फिसा बिदिनो मोनसे उइफिं दं बयाबो
औ औ नंगौ नोंथां
मानसिफोरा बिदिनो उयभुं खुलिनानै थाखाय जाय दानाय लुनो आखा फाखा बिसोरनि थाखाय न बेफोरखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव जोङो दानायखौ।
बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफार फालांगि खालामगासिनो नामा सुबुंफोरा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
अ नंगौ नंगौ बिदिनो आं दहाय बुंनायबायाय ने उइभंखराव दख'ना दा होदों बेदों कन्टेक्ट लादों फानदों जायगायाव बिदिनो हााइ हााइ फानहैदों दानानै बेफोरबायदिनो बेफार खालायनो सोलिबायदों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
औ औ बिदिब्ला जोङो जोंनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन जागोन नोंथां ओ। नोंथांनिसिमबो थाबाय गोजोनथों नोंथां।